नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
औ नोंथां ओरैनो दंथ'यो दाथ'नै
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथांनो हागोन दे
नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों दान्दिसे ओरैनो थास्लायस्लाय ओ मोनसे ओंखाम गोरलै जानाय बेफोरनि बाथ्रा सावरायनो होननानै सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ ओंखाम गोरलै जानाया मा औ दा बे ओंखाम गोरलै जानाय होनोब्ला मा बुजियो आरो मानो जानाय जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो सम औ दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंना होना होनायसै
औ जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो होनोब्लाथ'
गासिबो हालामनि बर'फोरानो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालियो आरोना
माइ गोरलैनि ओंखाम जाजेननाय फोरबोखौनो जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय बुङो आरो ना सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला बे फोरबोखौ आघोन दाननि सना गाबनि माइ हाखांनाय उनाव फालियो ख'जाथाव मख'जाथावदि बे फोरबोखौ आघोन दानानि अनगायै गुबुन दानफोराव फालिनाय नेमखान्थि गैया आरो ना माने
औ
जोंहा गुबुन गुबुन हालामनि बर' सुबुंफोरानो जोंहा बावनानै बावनानै जोंहा न'खरनि बाहागि
आरो गामिनि आइ आफा गथ' गथायाइ एबा गामिनि सुबुंफोरखौ लाना गाजा गोमजायै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालियो आरो
औ
बे बे फोरबोआव ओंखाम गोरलैखौ ना बेदरजों जानायजों ना बेदर जानायजों लोगोसे जौ एबा जुमायबो लोङो जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव आरो
औ
जोंहा बे ओंखाम सनायाव जानाय लोंनायनि सिगां सिगां ओंखाम ओंख्रि जोबब्ला न'खरनि थैना थांनाय सुबुंनि मुङै जोंहा बावग्रो आरो जानाय लोंनायखौ दोनथ'नानै जानाय लोंनायनि सिगां ओंखाम ओंख्रि मोनजोबोब्ला जाहा बे ओंखाम गोरलै जानाय न'खराव न'खरनि थैना थांनाय सुबुंफोर दङब्ला बे थैना थांनाय सुबुंफोरनो जों बावउगोरो आरो
औ
आ-आबाद मावनायाव गाहाय बिबान लानाय मोसौ हालिनोबो ओंखाम ओंख्रि थालिर बिलाइयाव जुथायनानै दौवो। बि जोंहा आबाद मावनायाव जे ओंखाम गोरलै जानायावथ' खौ मोनसे ओंखाम गोरलै जानायाव जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बे आबाद मावनायाव गाहाय बिबान लानाय मोसौफोरानो हालेवो नालाय। बे मोसौखौनो जोंहा
मोसौ हालिफोरनोबो जोंहा ओंखाम ओंख्रिफोरखौ थालिर बिलाइयाव जुथायनानै दौवो आरो
औ
नांगोल जुंगार मै हाथुरा हासिनि खदाल आरि आबाद मावनायजों लोब्बा थानाय आगजुफोरखौ जोंहा
औ
उम जाहाब फुजा होना मान बावना मान बावनाय जायो आरो लोगोसे जानाय आदारजों आदारखौ बउनाय जायो। गोदोनि समाव आरो बाख्रि दरखं मोखाङाव जोंहा आलार आलारि बाथि सावना फुजा होना जागोना आदारखौ गोथारै बिमा लोखिनि मुङै बउनाय जायो आरो।
औ
बावउखांनायनि उनाव जोंहा जौ दाउखाखौ नुजाथिनाय रायजोफोरनि आखायाव जथायना होयो लोंनो थाखाय जोंहा जे ओंखाम गोरलैयाव जोंहा जे गामिनि रायजो राजा आबै आबौ गथ' गथाय जे जाय जाय नुजाथिफैनो हादों बिसिनि ओ सिगाङाव जोंहा जौ लोंग्राफोरनि सिगाङाव जोंहा आबौ आबै जाय बा जौ लोङो बिसोरनि सिगाङाव जोंहा जौ दाउखाखौ नुजा राय बिसिनि आखायाव जथायना होयो आरो लोंनो थाखाय। फारसेथिं जोंहा गामिनिनो उन्दै गथ'फोराबो जा जानो जोंहा जिरायो आरो ना ओंखाम गोरलै जानोनि थाखाय फैनाय बिसोरबो। जोंहा दैज्लांनि जाहोना रुवाथिफोरखौबो बे गोथार ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव हांख्रायहरनाय जायो आरो।
औ
बे जायबा जायनावबा ओंखाम गोरलै जागोन बे न'खरा माने दैज्लांनि
औ औ
दाहोना रुवाथिफोरखौ आरो माने हांख्राय हरनाय जायो।
औ
आबाद दिखांनायनि गोजोननायजों बयबो जायै लोङै रंजायो जोंहा रायजोफोरा बा न'खरनिब्लाबो। जोंहा जौ लोंग्राफोरा जौ लोंना मेथाइ रोजाबो। रोजाबनानै बिदिनो रंजायो जोबनायाव जोंहा सान्दुं अखा हाब्रु दैब्रु दुखु दाहा रुजुना आबाद दिखांनाय न'खर बिगोमाखौ गोजोननि गोलावहांबोना बोर सारस्रिना बिदाय लायो बयबो रायजो राजा बा ओंखाम गोरलैयाव नुजा ओंखाम गोरलै जानो फैनाय बा नुजाथिफैनाय रायजो राजा बिथांमोना जोंहा बिदाय लायो आरो।
औ मोजाङानो
जोंहा बर'फोरनि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआ जेबो थि सान जेबो थि सान थाया आरोना गुबैयै बर'फोरा आघोन दानि गेजेराव बा बबेबा बाराय मोजां नायना ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ खुंनायखौ जों नुबयो आरो। बे समाव
औ नोंथां खोनादोंना?
ओ जोंहा बे समाव सैमा लानजाय मानिे ओंखाम बारियाव गोदान गोदान मैगं थाइगंजों गोथाव ओंखाम गोरलै जाना गोजोन्नाय मोनो बेबायदिनो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ खुङो आरो। आंनि मिथिनायावथ' बेखिनियानो नोंथां आं माखासै बिजाबफोराव फरायनानै बेखिनिखौ मोनबोदों आरो लोगोसेयैनो आंनि मोनदांथिनाय बा आंनि नुबोनायखिनि बेखिनिखौनो मिथिदों। बे नोंथाङाबो ओंखाम गोरलै जानायनि सोमोन्दो फोरमायना होनो हागोनना नोंथां?
औ दा जाखिनि ओंखाम गोरलै जानायनि आदब बा आसार खान्थि बेखौथ' नोंथाङानो बुंफोरखाबायानो आं दा बिनि गेजे जेरावनो बेखौनो बुंनो सानदोंदि नोंथाङा जि जोंनि माबायदि गोदोनि समाव माबायदि ओंखाम गोरलै जानाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा बुंफेरबायानो।
औ
औ मोजाङानो जादों जोबोद मोजाङैनो नोंथाङा फोरमायना होदों। आं बेखौल' बुंनो सान्दों दि ओ जोंहा दानि समाव ओंखाम गोरलै जानाय खान्थिया आसार खान्थिया गोबां सोलायनो हमबाय गोदोनि बायदि नंलिया, नङा हबा नोंथां? दा जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय स' आघोन दाननि गेजेराव जानाय जायोब्लाबो दानि समाव बो आघोन दानि बे माबा गेजेरावनो जानाय जायोब्लाबो जोंहा बे ओंखाम गोरलै जानाय हुदाया गोदोनि बायदि ज' ज' जानाय बेफोरखौ जोङो फ्राय गामिफोरावनो नुनो मोनलिया। जोंहा आथिखालाव ओंखाम गोरलै जानाय जायोब्ला गावबागाव न'खरावनो निजा फुजा आरि फाथाल होनानै गावबा गावनो न'खराव सङै खावै नायै बेदरै जानायखौल' नुनो मोनसै। गोदोनि बायदि जे बैखौ गामिनि साफ्रोमबो खस्थ' मावनानै होफैनाय बै सुबुंफोरखौ लिंनानै जम जमा जौ बेदरै नायै जमा जमा रंजा खुसियै मोसायै गथ' गथायफोरखौ लानानै बेफोरबायाददि जानाय लोंनायफोरखौ जोंहा दानि समाव माखासे ओनसोलफोराव गोबां जायगायावनो नुनोबो मोननो थांलिया आरो बेफोरबायदि गोदोनि नोंथाङा होननाय बायदि बेफोर खान्थिफोरा थारैनो दानि जुगनि ओंखाम गोरलै जानाय नि बेलायाव लासै लासैनो सोलायलांनो हमदों। आरो गोमालांनोबो हमबाय। बायदि होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला औ मुलुगा जौगाबोनायजों लोगोसे जे सुबुंनि साननाय सानस्रिफोराबो माखासे गोबां सोलायो आरो माखासे समाव जोंहा गोबां सुबुङानो गासिबो खामानियाव गोबां गोबां सोलोंनायनि गेजेरजों नांथाबनानै मु मुखुब जाना थानांगौ जायो जायनि जाउनाव बेफोरबायदि आसार खान्थिफोरा जोंनि समाजाव एसे एसे खम जाबोदों बा सोलायबोदों नानै आं सानो आरो। द ओंखाम गोरलै जानायाथ' बेनो नोंथाङानो बुंखाजोबाय मा बायदि ओंखाम गोरलै जानायाव माबायदि मा जानाय जायो नङा होमबा ओंखाम गोरलैयाथ' जोंहा ओ बोसोर सोरनि गिबि फिथाइ माइ आबादनि माइ हाजेनना मोनजेननाय बेखौ गिबियै संजेनना जानाय ानो ओंखाम गोरलै जानाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा आं बारा गोलाव फोलावनो सानलिया दा नोंथाङा बुंखाबाय आंबो आरो बारा मिथिजोबा आंनि मिथिनायाबो बिदिनो आरो नोंथाङा फोरमायना होबाय आंबो मोजाङै मिथिसिनबाय दा बेखिनिखौनो नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो दा नोंथांसिम बेखिनिखौ फोरमायायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला लाखिथ'नोसै नोंथां
औ नों औ दे दे नोंथां औ
औ